हेलौ
औ
खोनाबाय दा
औ खोनादों
औ औ जों टपिकआव डाइरेक्ट फैनोसै ना
औ
जों दिनै आइजो माहारिनि जौगानायनि सायाव सावरायनोसै एसे
औ नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंग्रोदो
औ औ औ जोंनि समाजाव स्पेसियेलि जोंनि बर' समाजाव गोदो आइजो माहारिफ्रा एसे सोलोंथाइ बिथिङावनो जा गुबुन माबेबा मोनसे खामानिफोर गिदिर गिदिर खामानिफोराव माने मावनो हाया एसे उन जानानै थानायखौ जों गोदोनि समाव नुयोमोन बा इदिनो आइजो आइजो माहारिफोरखौ जोंनि समाजाव माने नखराव खामानि मावग्रा जानाय लोंनाय ओंखाम संग्रा बेफोरबायदि बेफोरबायदि नोजोरजोंल नायोमोन आरो गुबुन गिदिर गिदिर खामानिफोर गिदिर गिदिर फरायनानै गिदिर गिदिर मानसि जानाय आ बिदिनो गिदिर गिदिर बिजनेसफोर खालामनाय बेफोर पलिटिसियान गिदिर गिदिर पलिटिसियानफोर जानाय बैफोर गैयामोन आरो जोबोद खममोन जोंनि समाजाव दा बेफोरो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै गोबां सोलायनाय फैबाय दा आइजो माहारिफ्रा आथिखालाव गोबां खामानिफोरावनो एक्सपार्ट जाबाय आथिखालावथ बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो मोनसे एगजामनि रिजाल्टानो जा माबा मोनसे दायो साख्रिनि रिजाल्टफोरानो जा इन्टारभिउफोरानो जा बेफोराव गासैयावबो आइजो माहारिफ्रा गोबां बाहागो लायो आरो गोबां जाफुंसारनायखौ जों नुयो आरो आथिखालाव आं मोनफ्रोमबो रिजाल्टफोरावनो जों आइजोफोरनि जाफुंसारनाय जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव आइजोफोरा गोबां खामानि मावनानै हौवाफोरजों समान समान खामानिफोर मावनो हायोसै आयेन खानुननि बिथिङावबो गासैबो समान मोनथाय होनाय जाबाय आथिखालाव दा बे फोर गासैबो बि बिथिंखौ नोजोर होनानै गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै आइजोफोरा माबादि जौगाखो आरो माबादि थासारियाव दायो सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथाङा बुंनाया थारैनो नंगौ गोदो ओ समावहाय आइजोफोरखौ मोनसे गाहाय थाखोनि होननानै बाहायबोनायखौ जोङो नुबोदों नाथाय आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि रोंगौथि दंखायो बिसोरो बायदिसिना खामानि दामानिखौनो बिसोरो सोलोंनानै लानो हादोंमोन ओ मोनसे खोथायावल' सोरो मोनसे नारसोनानै दोनजादोंमोन सोलोंथाइ बिथिं सोलोंथाइखौ बिसोरो लानो स्कुलाव आव थांनो मोनाखैमोन बिनि थाख खायनो बिसोरो ओ खर' दैखांनानै बिसोरो ओंखारनो हायाखैमोन नाथाय लासै लासै सोलोंथाइ लाबोनानै ओ फोरोंगिरिनि बुंनायखौ मोनथिनानै आरो बाहेराव ओंखारनानै ओ मुलुगनि थासारिजों गोरोबफानो थाखाय मा खासे नलेजफोरखौ मोनबाय मोननानै बिसोरो आइजोफोरा
ओ
आथिखालनि थासारिसिम फैनो आवगायबोनायखौ जोङो मोनथिबोनो हायो बेबायदिनो ओम बर' आइजोफोर खौहाय माखासे बि थिङाव जोङो दावगानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव गोबां साख्रि बाख्रि मावनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायोसै जेरैहाय फोरोंग गिरि ओ अ फिसार बेफोरबायदि जानाय। खौ नुनो मोनो आरो। मोनसे गोरा साख्रि गोरा खामानि जायनिखि खामान फेन्स लाइन बिहा बो जों बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों।
औ
जायखौनिखि गोदोनि समाव आइजोफोरखौ बे खामानिखौ मावनो हाया होननानैहाय नेग्लेक्ट खालामनाय जायोमोन नाथाय आथि खालाव बे गोरा खामानि खौबो आइजोफोरा मावनानै दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जादों।
औ।
बेजों लोगोसे ओ जायनिखि ओ लेखाफोरा फरायनानै साख्रि बाख्रि मावनाय लाइनावहाय थाङाखैब्लाबो आइजोफोरा न'खर नखरखौ सामलायनो गुबुन गुबुन राहा लामा। लानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो जेरैहाय ओ जि दानानै बेखौ फाननानै आरो बेफार फालांगि खालामनानै न'खर सामलायनाय खौ जोङो नुनो मोनो। जाय ओ जाय न' न'खराव हौवा माहारिया ओ जौ लोंनानै गोदोसोनानै थानाय बेफोरबायदिबो थायो नङा होमबा? अब्ला बेफोरबायदि न'खरनि आइजोफोरा जोबोर सांग्राङै खस्थ खालामनानै नखर सामलायनायखौबो आथिखालाव नुनो मोननाय जादों
औ औ
नोंथाङाबो एसे बुंगोन नामा
उम औ माखौबा माखौबा खानो नागिराखै माने आङो
अ
आ आथिखालाव आइजो माहारिया हौवा मानसिफोर समान समान गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो सोलोंथाइ बिथिङाव जों नायोबा आइजो माहारिफ्रा गोबां दावगाबाय आरो आ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां खामानिफोर थायो नखर सामलायनाय बिजनेसफोर मावनाय नखरखौ दानो थाखाय रां आरजिनायफोराव आइजो माहारिफ्रा गोबां आ माने बिफाव लायो आरो गोबां खामानिफोरखौनो मावनो हासै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा गंसे नखराव जोंनि गामि एरियाफ्राव थायो बेफोरबायदि नखरा गंसे नखराव सोरबा बायदि बे नखरनि मेन जाखिनि हौवा मानसि बियो जुमाय लोंनानै नखरफोराव मा जादों मा लोंदों बेफोरखौ थाल लायै मानसिफोरबो थायो बैफोर नखरफोरखौबो आयजोफोरा गोबां ओ खस्थ खालामनानैब्लाबो नखरफोरखौ दाबोदों गावनि गथ गथायफोरखौ सोलों फोरोंबोनो हादों मोजां सो सोलोंथाइ लाहोनो हादों बेफोरबायदि खालाम बेफोरबायदि दङ आरो दाबो बेफोरबायदिबो जायो बेनि अनगायै जोंहा दिफेन्साव दिफेन्स लाइनावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि मानसि फोराबो गोबां डिफेन्स लाइना आइजोफोराबो डिफेन्स लाइनाव खामानि मावनो हानाय जाबाय दा बेनि अनगायैबो गोबां गेदेर गेदेर एगजाम गेदेर गेदेर आ खामानिफोर बिजनेसफोर आथिखालाव पलिटिसियानफोर जायो बेफोर बो माने गोबां आथिखालाव एसे दावगाबोबाय आरो गोबां दावगाबोबाय आइजो माहारिफ्रा ना फारसेथिं जोंहा गोदोनि समाव आइजोफोरा आ मा एसे गाहाय थाखोआव थानायनि माखासे जाहोनफोरबो दङ ओ जेरै ओ गोदोनि समाव नांगौबादि ओ स्कुल कलेजफोर गैया खाथि खालायाव बा गोजान गोजानाव थांनानै सासे हिनजाव मानसिफ्रा गोजान गोजानाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो हायामोन गोदोनि दिनाव हान्था मेलाफ्रा मोजां नङैनि थाखाय माखासे बिथिङाव एसे आ उन जानानै थादोंमोन आरो गोदोनि समाव द नाथाय आथिखालाव दायो बेफोरो आ जौगाबोबाय हान्थामेलानि बिथिङावबो जौगाबोबाय आ गासैबो बिथिङावनो जौगाबोबाय ससियेल मिडियाफोराबो ओंखारबोबाय नालाय आथिखालाव आइजो माहारिफ्राबो गोबां गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो ओ बेनि अनगायै जों बिजनेसफोरनि बिथिङाव नायोब्ला आइजोफोरा गोबां रोखोम रोखोमनि बिजनेस खालामनायखौ जों नुसै आथिखालाव ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ससियेल मेडियाफोरनि गेजेरजों आ माने बिजनेसफोर खालामनो हायो खालामनो खालामनायफोरखौ जों मोन आरो आइजोफोरखौ बिजनेस खालामनानै नांगौ जानाय गावनि निजा आथिङाव गसंनानै थानो हानायफोरखौबो जों नुदों किसुमान आ आइजोफोराथ' ग आंनि न'खरखौ सासे आइजो मानसिफ्रासो दैदेनगासिनो दं रां रुफा बिथिंनिफ्राय लानानै जाखिनि
औ
न'खर दा बे बिथिङाव
गुबुन फारसे आइजोफोरा आथिखालाव आथिखालनिइ उन्दै उन्दै देरफुनाय ओ हिनजावसान फोर बिसोरबो सोलोंथायाइयाव गोसो होनो हानाय जाबाय आरो सिगांनिख्रुइ आथिखालाव एसे साबसिन जाबोनायखौ जों नुनो हायो। सोलोंथाइफोर लानानै नानै अ बफोर गिदिर गिदिर एगजामफोर होनानै पास जानाय बेफोरखौ जों नुयो। आरो आ बिदिनो गोबां रोखोमनि इग्जामफोर थायो बैफोराव जों मोनफ्रोमबो एग्जामफोराव जों नायो। आयजोफोर फोरनि बिबांखौबो माने खम नुवा आरो। गोबां आइजोफोरा माने हौवाफोरनिख्रुइ बांसिनसो ओंखारबावो आथिखालाव माने मोजां गोसो होनो हायो आरो आथिखालाव आइजोफोरा फरायनाय बि थिङाव खोब ओ गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय
औ बेजों लोगोसे थुनलाइ बिथिङावबो बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनो। जायजोंहाय माखासे सरखारारनि गिदिर गिदिर बिमुंफोरखौहाय लानो हानायखौबो जोङो नुनो मोनो जायजोंहाय जोङो
औ
अ आइजोफोर खौ गोरों गोरा महरै सिनायथि मोननायखौ बिदिन्थि महरै अराय समनि थाखाय लाखिनो हायो।
औ माने फारफ्रोमबो बिथिंनि फ्राय आइजोफोरा आथिखालाव गासैबो खामानिखौनो मावनो हानाय समान मोनथाय मोननाय जाजोब्बाय आरो समान समानै हौवा मानसि फोरा जाखिनि खामानिखौ मावनो हायो। आयजोफ्राबो मावनो हायो बेफोरबायदि जाबाय दा जोंहा समाबो जाबाय नालाय आ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे ओं